औ नोंथां
औ खोनादोंना मोजां
औ खोनादों नोंथां दा नोंथांनो आं खल हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय दायो नोंथाङा ओरैनो दंथ'योब्ला दायो आं मोनसे आयदा लानानै नोंथांजों सावरायनो सानदोंमोन नोंथां
औ सावरायनाय जागोन दे
औ औ दिनै आं सावरायनो नागिरनाय आयदायानो जाहैबाय जोंहा बर'फोरनि मोनसे ओ दोरोंखौनो होनना बुंजायो बियो गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोबाय थानाय आथिखालावबो सोलियो बिदिनो उनावबो सोलिबाय थागोन होननानै आं सानो बेनो जाहैबाय जोंहा बर' बर' समाजाव सोलिनाय माखासे बाथ्रा फावनि सायाव नोंथांजों सावरायनो होननानै आं नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथां
औ औ
औ दा बाथ्रा फाव होनना बुङोबाथ' नोंथाङा एसेबाबो मोनथिखागौ जानांगौ जोंहा बर' सुबुं समाजाव बायदि बायदि बिथिंखौ लानानै जोंहा बाथ्रा फावखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो जेरै जोंहा ओ सोरनिबा हाबानि बिथिङाव लानानै जोंहा बाथ्राभाव बुङो। मावनाय दांनायाव लानानै जोंहा बाथ्रा भाव बुङो। बिदिनो जानाय लोंनायाव लानानै जोंहा बाथ्राखौ बुङो आरो बिदिनो जोंहा सोरखौबा सोंखारिनाय एबा सोरखौबा मोजां मोननाय बेफोरखौ लानानैबो जोंहा गोबां बाथ्रा फावफोर सोरजिनानै लानायखौ नुनो मोननाय जादों एबा आथिखालावबो बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो दा बि बिदि बिथिङाव जोङोबो नायोब्ला जोंहा बाथ्रा भावा मोनसे जा सुंद' बिबुंथि जायो आरो बियो बे सुंद' बिबुंथिनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां ओनसोलफोरखौ फोरमायनो हायो बेफोरबायदि जोंहा सुंद' बिबुंथिखौ होननानै गोबां ओंथि फोरमायनो हानायखायनो जोंहा सुंद'यै बाथ्रा फाव होननानै बुंनो हायो आरोना नोंथां दा बिदिनो जोंहा बाथ्रा फाव होनना बुङोब्ला जोंहा बर' समाजाव मोननो हायो जे जेरै जानाय लोंनाय बिथिंनिफ्राय नायोबा जोंहा मोननो हायो जेरै मोनसे बाथ्रा फावखौ आं बिजिरगिरि हिसाबै नोंथांनो बुंनोसै जेरै ओ हालेवखानब्लाबो माथो हाथर थरसेखौनो मोनाख थ्रिपुरा होननानै बुंनाय मोनसे बाथ्राफोराव दङ। बिनि गेजेरजों मा फोरमायदों मा ओ जेब्ला न'खराव ओ बेदरफोर संबाय बायोब्ला जेब्ला बेदर दर सेबो बै मानसिनाव गोग्लैयाबा बियो बेफोर बाथ्रा फावफोरखौ बुंनाय जायो आरोना। माने हाथल सोदोबजों जोंहा बेदरनि ओंथिखौ फोरमायनाय जायो। माने हालेव ख्रांबाबो हाथर थरसेखौनो मोनासै होननायनि ओंथिया जाहैबाय बेदर दरसेबो मोनासै हालेवख्रांनाय माने बे ओंख्रियाव ओ जोंहा आखाइजों एग्लिनानै एबा एरग्रुंनानै नायब्लाबो बेदरफ्रावसेबो मोनासै आरो ना बियो बेफोरबायदि ओंथिखौ फोरमायनो थाखाय जोंहा बे बाथ्रा फावखौ बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो। आरो बिदिनो जोंहा बर' समाजाव बाहायनाय बाथ्रा फाव हिसाबै जोङो ओ मोनबावनो हायो गोबां हाबानि बिथिङाव नायोब्लाथ' जोंहा सरासनस्रायै बाहायबाय थानाय ओ थुरि नुब्ला बाथि गारो बे बाथ्रा रावखौ जोंहा ओ बर' समाजाव गोबां समावनो बाहायनाय जायो बेयो मोनसे हाबाजों सोमोन्दो थानाय मोनसे बाथ्रा फाव होनना बुंजायो आरोना बेखौ माने हिनजाव नायनायनि मेसे बाथ्रा फाव होनना बुंनो हायो जोंहा हिनजाव नायनो थाङोब्ला जाय न'खराव हिनजाव दङ बेफोर बे न'खराव थांनानै रायथिना फैनायखौनो जोंहा थुरि नुब्ला जेराव थुरै नुयो बेयाव बाथि गारो होननानै जों बुंनो हायो आरोना बेफोरबायदिनो जोंहा सरासन दा जिउआव बेफोर ओ बाथ्रा फावफोरखौ गोबाङैनो बाहायनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आरो बेफोरबायदि जोङो मा मोनबावनो हायोदे बिदिनो जोंहा मा होनो बेखौ गोजौआव मोफौ हायाव बाहागो होननाय मोनसे जोंहा बाथ्रा फावबो दङ बिनि गेजेरजों जोङो बेखौनो मोननो हायो जे सुबुं माहारिया माबा मोनसे मोननायनि सिगाङावनो आमुख थुमुग आमुग दुथुमु खालामगोन होननानै साननानै दोनखागोरो आरोना नोंथां बेखौ जोङो बैफोरबायदि बाथ्रा भावखौ बाथ्रा फावफोरखौ बुंनाय जायो जेरै हमनानै ब्ला नोङो ओ मोनसे खामानि मावदों आरोना नोंथां। मोनसे खामानि मावनानै जेनेब्ला नों बिनिफाय मोनसे दान बान्था मोनगोन। एबा ओ मोनगोन होननानै सानना लाबाय थादों आरोना नोंथां। जेब्ला बेखौ मोनगोन आं ओ कार बायगोन आं मबाइल बायगोन बायदिसिना होननानै सानग्रोना दोनो आरोना नोंथां ओमफाय जेब्ला बै रां एबा दान बान्थाया मोनो अब्ला बै समाव माब्लाबा समाव खमबो जानो हागौ बियो जा नों थांखि लादों बेसेबां आं मोनफुंआव जानो हागौ बेफोरबायदि सानग्रोना लानाय जा नों बुस्थुखौ मोनाखैनो मोनै सिगाङावनो जोंहा जा सानग्रोना लानाय खौ फोरमायनो थाखाय जोङो बेफोरबायदि गोजौ आव मोफौ हायाव बाहागो होननाय बाथ्रा फावखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो सेम ओंथियाव जोंहा मोननो हायो बेफोरबायदिनो साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय बेखौबो जों मोननो हायो साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय होनना बुङोब्ला जों बुजिनो हायो जे मा मोगथाङाव गैफेरै बुस्थु बेखौनो सुबुं मा फोरा नागिरथिंबाय थानायखौ जों खोनानो मोनो जेरै हमनानै ला मानसिफोरनि खुगा खुगा खोनानाय मथेबा जोङो दिंखिया बिबार बेखौबो हरनो नागिरो होननानै खोनानो मोनो मानसिफोरखौ मानोना दिंखिया बिबारा मोनसे मुल्यबान बुस्थु होननानै मानसिफ्रा बुङो नाथाय बेखौ रावबो नुवाखै बे माने मोगथां मुलुगाव जाथावनाया नङा मानोना दिंखियाया जोंहा बिबारानो बारखाया बेनिखायनो बेफोरबायदि मोनफेरै बुस्थुफोरखौ जा मोनगोन साननानै नागिरथिंबाय थानाय बेफोरबायदि ओंथिफोरखौ फोरमायनो थाखाय जोंहा बेफोर जेरै बाथ्रा फाव ओ मा होनगोन साल खुन्थानि रोदा नागिरनाय बेफोरबायदि बा थ्रा फावखौ जोङो बैफोरबायदि मोनफोरै बुस्थु नागिरनायाव बाहायनायखौ जों खोनानो मोनो आरोना नोंथां दा नोंथांनि बायदिब्ला बाथ्रा फावफोरनि गेजेरजों मा मा ओंथि फोरमायनो हायो नोंथाङा आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथां
औ माने गोबां गोथावै सानानो गोबां बाथ्रा बुंदों दा जों सुद'यै बेखौनो बुंनो हायो जे जेनेबा बाथ्रा फाव माने मोनसे बाथ्रानि गेजेराव माबा मोनसे फाव हाबखुमनानै थानायखौनो माने जों गोरलैयै बाथ्रा फाव होननो हायो माने जायखौ जोङो सिदायै बे जायाबो जानो हागौ जेरै कक्रति बाद बायदि बेयाव एसे माबा मोनसे हाबखुमानानै थानायखौ दा जोङो बेयाव गोबां बायदि बायदि रोखोम बेखौ हाबनानै सावरायनो हानाय
नोंथांनि बाथ्राखौ मोजां खोनायाखै नोंथां।
अ दायो मोजां खोनादों ना?
औ औ
माने मबाइलखौ एसे गोजानाव दोनबा बांद्राय मोजां खोनाया बायदि मोनदां दासो नेटवर्क नि बारा इसु नङा खोमा माने जोङो आबादजों सोमोन्दो थानाय आइजोजों सोमोन्दो थानाय बेबायदिनो जिब जुनारजों सोमोनदो थानाय हयथ' ओंख्रिजों सोमोन्दो थानाय बेफोरबायदिनो गोबां जों नुनो मोनो जेरै जोङो नोंथां नोंथाङा बुंलांनाय ओंख्रिफोरनि बेलायाव दहाय बुंलांबाय मोनसे बेनि उनावबो जों गोबां मोननो हायो जेरै जोङो जोंनि बर' हारिनि ओंख्रि अदेबानि अनला ओंख्रियाथ' जोंनि बर' हारिनिमोन मोनसे सिनायथि होननानै जों बुंनो नांगोन बेजोंबो सोमोन्दो थानाय जों जेरै नुनो मोनो अनला अनला ओंख्रियाव आगान थाया जेनेबा जेरै जोङो अनला ओंख्रियाव हाजार माने लाव लावखाय आगान होब्लाबो जेब्लाबो जोङो दागो एबा आगानखौ नुनो थाङा थिग बेबायदिनो जोङो माने सोरबा सुबुङा जुदि नोंनि माने नंफारै बाथ्राखौ बुंबाय थायोब्लाबो माने बे सैथो जानानै फैया बेैबायदि माने बे बाथ्राखौ बाहायनो।
औ
नों जेनेबा नोंनि खोथा जाय बाथ्राखौ एबा जाय जायस खोथाया नोंनि थाखाय नंथारानो नंखायानो बे खोथाया बे खोथाखौ हाजार बानायना बुंब्लाबो बे मालाबाबो‌ सैथो जाफैया। बेफोरबायदि बाथ्राखौ माने बे बेयाव बाहायनाय नुनो मोनो आरो ना। बाथ्रा फाव बाहायनायनि गुबै ओंथियानो जादों। माने ओरैबायदि जेनेबा हयथ' मालाबा समाव जों माने मोनसे बिथिंजोंल' नायबाथ' जानाय नङा माननै मोनथाम बिथिंखौ नायोब्ला जों नुनो मोनो जेनेबा ओ जाहाथे थाबैनो सोरबा सासे मानसिया बुजिनानै मोना माने माबा मोनसे बुंब्लाबो जेनेबा ओ मोनथाम बुजिना मोना आरो रागाबो जोङा आरोना जेनेबा ओ मानसियाबो थैया लावथियाबो बाया बेफोरबायदि बाथ्रानि गेजेराव बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो माब्लाबा मोनसे जागायजेननायनि माने जागायजेननायनि राव हिसाबैबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना जेरै जोङो नोंथाङा बुंनाय थुरि नुबा बाथि गारो बे खोथाखौ जेब्ला जोङो ओ बबेबा बैसो जानाय हौवा हौवा सुबुंनो हिनजाव नायनो थाङोब्ला हिनजावनि न'खराव बाहायजेननायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा।
औ औ
दा बेफोरबायदिनो बुंनो हायो दा आं दहाय बुंबोनाय ओंख्रिजों सोमोन्दो थानायाव थांबायानो दा जोङो आबादजों सोमोन्दो थानायखौबो जों गोबां नुनो मोनो जेरै जोङो ओ आबादजों सोमोन्दो थानाय होननानै बुङोब्ला जोङो आबादजों आरो आयजोजों खोनसेैनो जमाखौ लाजाबनो हायो जेरै जोङो बोसोरसे आबाद जायोैखौ गाब आरो बोसोरसे आबाद जायिखौ दागाब हिनजावा आखल गैयि खौ गाब होननाय बाथ्रानि गेजेरजों जों नुनो मोनो जेनेबा नंगौ थारैनो जुदि आबाद बोसोरसे जायाखैबा उननि बोसोराव मोजां जानोबो हागौ एबा जानोबो बोसोरसे नङा बोसोरसे आबादाथ' मोजां जाफिनखागोनानो नाथाय जुदि आखल गैयै हिनजावखौ मोनोब्ला माने बे मालाबाबो माने मोजां जाफिननाय नङा होननानै सानो आरोना जोंनि बर' समाजाव मानोना ओ आखला जेब्ला जा आखल दानाय समाव मोजाङै दाना लाखायाबा उनहालागै माने आखला मालाबाबो मोजां जाहैफिना माने फोथायनाय दङ' आरो। बे नैबे बेबायदि मोनो जों मानोना मोनसे न'खरखौ जौगानाय फोजोबनाय बे गासिबो आइजोफोरनि आखायावनो बांसिनै थायो मानोना जोंनि बर' समाजाव ओ आइजोफोरखौनो न'खरनि लोखि हिसाबै साननानै लानाय जायो नङा होमबा।
औ औ
बेबायदिनो जोंनियाव गोबां बाथ्रा फाव नुबावो जोङो जायफोर माने जेरै जोङो जिब जुनारजों सोमोन्दो थानाय होननानै बुङोब्ला जोङो गराइ नुब्ला सिं बायो बेखौबो हमनो हायो जेरै गराइ नुब्ला सिं बायो बिनि गुबै ओंथियानो जाहैबाय माने गोदो गोदाहाय साइकेल मटर बैफोरबायदि गैयामोन जानो हागौ। मानसिफ्रा गरायजों थांलाय फैलाय खालामोमोनबो जानो हागौ। गराइजों माने गराइ नुब्लाथाय थाबायलांनो बानाय बाथ्राखौनो बुंदों आथिखालाव बेखौ रुजुनो थाखाय माने बहाबा थांनोबा साइकेल मथर गैयाब्ला मानसिया थांनो बायो बेफोर खोथाखौनो रुजुनानै बुंनो सानो आरोना। आं दा बेखिनियाव बां बुंलांबाय थायोबाथ' गोलाव जालांगोन नाथाय मोनसे खोथाखौ नोजोर होयोबा नुनो मोनगोन बाथ्रा फावनि गेजेरजों मोनसे समाजनि सानथां खि फोथायनाय गासैबो खोथायानो रोखा रोखायै जोङो बेरखांनायखौ नुनो मोनो आरोना। थ' जेरै जोङो गरायजों जोंनि बर' समाजा सोमोन्दो दङ जेरै जोङो दा आं बुंलांनाय जेनेबा अन ला ओंख्रिजों सोमोन्दो दङ' बेफोर माने खोथाफोरा गासिबो रोखा रोखायैनो